हेल हेल
ओ ओ
खोनानो औ
ओ बुंलाय
मोजां मा खबर
औ मोजाङैनो दं दे
औ माइफोरा गायजोब्बायबा?
माइफोरा गायनायालाय गायखांबायमोन माइआ
औ ओमफ्राय दैफोरालाय
दै ओम दैयानो बिदिनो बाय बांला दोङो दैया
ए अखानि दै
अखानि दै ओं
ए ओम दे
मानसिफोरा
जोंनिथिंलाय गायनाया गायजोब्बाय
ए
गायजोब्बाय दैफोरा दोङो एसे एनै जों थिं दंग' गैया नोंसोरनिथिं गायखांबायना?
जोंथिंनिया दंबावो गायनो फागोसे गायखांबाय भागोसे दंबाबो सोरबा सोरबा दैनिबो खस्थ' जादों मेचिन लागायनानै गायनां दे
उम मोजां मा खबर
दोङो थिगैनो
न'आवलाय गासिबो
औ बारहावाफोरा बोथोरफोरा माबायदि नोंसिनिथिं लाय?
ए जि सान्दुं जाखादों माइ गायनो हालायलायिनो सान मैया अखाहादोंमोन फुङाव बेदिनो सान्दुंआनो जि दुमथारदो
ओ ओ जोंथिंलाय अखाया मैयाबो गैया बिदिनो इसे थाइफुरना थांदो
ए फुङाव हादो जोंनि जा गोसाथार हादों
ओ होनबा ओजों नखाया बारा हादो जोंथिंलाय मैया नखाया एसेल' थायफ्रिनान
बारबो फैदो ओमफाय
उम
दिनै गैया सान्दुंसो जि दुंदो
उम उम बिदिनो
उम
हानाया नखाफ्रा बहुद हाबायना दा हानायनि गेजेरजों दा सान्दुंङा इदि दुंनांगोबाथ' माइफोरा माय हाग्राय खि जागोनसो दा
हाग्रायानोथ'
ए।
बोरैबा माइफोरानो बोरैबा जालायलायो। हासार होबासो।
ओ। गोथौ -गोथौनिफोराबो एम्फौ जानो हमदोंलै माइफोरा।
उम। एम्फौ मायबा अ-अख्लायनाय फायसिदोनो मायबा बिलाइ
ओ बिलाइ अख्लायनायानोथ' ओं। मारैबा जानानै अख्लायो।
माइफोरा गोदान- गोदान गायोना इखौनो जायो खोमालै।
ओम, ओम, ओम। उम बेलेग- बेलेग ओम बेलेग -बेलेग माइ बिधानखौ बेलेग -बेलेग गायो।
उम।
जोंनियाबो बिदिनो जायो बा सोरबा माबाखो बेलेग माइ गायो। बेफोरो एम्फौ जायो। मुलै होयो आरो नसेनिथिं आरो न'सेया होबा न'सेनिथिं बास्लायो। बिदि जायोहाय।
ओम।
सोरनियाबा मोजां जानोसै, सोरनियाबा हामा जानोसै इयावनो आरो।
उम। गायना दोनबाल'सो जाया बेखौबो जथ्न' खालामनांगोन ना।
उम।
माइफोरखौ होनदों गायना दोनबाल'सो जाया जथ्न' खालामनांगो जथ्न' खालामबासो।
उम। मुुलि- सुलि मोजां होनो हाबासो जायो।
ओम। न'फोरावलाय माबायदि जोंहा मैगङा माबा जिक्खा जेबो गैया दिनै। भाजा आलु बिदिनो। न'फोराव अजा माग्रैया
दोङो है दादा मोना लोमजाबाय थादो। आरो सोरबा- सोरबा लोमजाजोबदो न'आव।
ओ, ओ बोथोरनि थाखाय जादो।
बोथोरा
उम।
सोरनियाबा आथिं सानाय जादोंनो सोरनाबा लोमजादों।
होम, होम। मानसिफोरा बिदिनो जायो दा इ गरम
गरमानोथ'
उम।
अखा हालाय आरो सान्दुं दुंलाय दोङो मोजां मोजाङानो दोङो।
ओ।
दोङो जना दोङो।
थांनाय फैसा लाना
उम।
गोबावदोसो खोनसे थांनाय जायो थांबाबो हाखु दाखु फैनो गोनां नायो।
उम अखा मखानो।
ओ।
मालाबा फाय थान्दा जाब
इसानो थांलायनांगोन फैलायनांगोन बिदिनो
उम।
थांलायाबालाय मा जानो आरो। जिरबो फै जावैखे लाना फै माबलाबा।
अ थांगोन र'
दे बिदिब्ला।
अ जायाखैमोन
ओ।
जायाखैमोन। टाइम जाथ'आखै होनदों।
ओंखाम जान'
उम।
दे माबाखौ नायलाय नायबाथाय माबागोन
हो
बाखोनाय
नों नुआखै?
उम।
आमायालाय नवाव थांदों?
आमाया दोङो ओइ दखानथिंसो थांबाय दांहयो।
ए।
दखानथि थांबायहाय बियो।
गरम जासोदों ना दिनैबो?
गरम जादो जोंथिंबो
जोंथिं बो जादो बेनिफ्राय दुब्लियाव बार नाङो आर'। मफाय न'आव फैबासो गरमथार जायो। इफोरदोंनो माइफोरफोरखौ गायनो हाया ज जादों न उम। दैया दुंखाव जोंनायो।
उम।
थानो हालाय लाया गायनोनो।
गरम जानानै
माइ गायनायालायसो मोजां जायो जिरायनोबो बेजालाय माइ गायनाया थिकासो ना हाजिरासो गायला हाजिरा होयो जोंथि हाजिरा। ए बेसां आव लायो?
आरे माबा साराय तिनस'केयै होयो ओमफ्राय आरो ओंखाम बोथिसे ओमफ्राय थिखा थिखा होनायफ्रा बार'स'
बार'स' नैथिंबो बिदिनो।
हे
बार'स' खोमा थिकाया। बेनिफ्राय हाजिराया जायाबाथाय साराय तिनस' जाबाथाय थिनस' खोमा।
ए जोंथिंयाम बारा। सारि तिनस' खाम बोथिसे।
उम खोथियानि खोथियालाय?
खोथियाया खुत्तर थाखा। थारसेयाव खुत्तुर थाखा।
ए बाराथार नोंसिनिया खैथा फुयो होमबालाय?
ए सय था सयथायाव माबा लायो आर' इयास खुत्तुर थाखा लायो सइ आखायाव।
ओनथ' बारा आसाम नोंसोरनिथिं जोंनिथिं फन्सास थाखा नायाबा साथि थाखा जां पन्सास साथि ओजों जोंनि जा माबा पन्सासल' जां ओमफ्राय नै आइमोननियावसो दाम साथि खोमा।
ओ ओ अके ओ।
उम।
ओ। दे बिदिब्ला।
अनजालि आगैयालाय माला फैयोनो?
ओ।
माइ गायनो फैदिया ना इयो माइ गायनो फैदिया?
ओहो माइ गायनो फैयासै इयो माबा इ पेकटिकेलाव थांनायाव आव से फैदोंमोन फैनानै ओमफ्राय थांबाय आरोयो माबा फायथ'वानो ए
ए सानैैसो
ओ ओ।
एगजामथ' जाथ'वाखै होमबाना? उम पेकथिकेल जादो। इनि इस्कु स्कुल स्कुलबो क्लास खालामनो थांदोमोनसां?
हा?
स्कुलावबो मा थाङाखैमोन?
अ इस्कुलावबो क्लास खालामनोलाय माबा थांदोंमोन इयो माखासेयान थांदोंमोन थां माने ओमफ्राय थांबाय आरो ओजो।
ए ओ। ओजों। आम मा मैगं संदों? जिखा ए ना दोङो?
ना गैयालै ओहो ना जाया जोहा दिनै। हे हे। आंखो सासे मानसि माबा खालामबाय थादोंमोन र'।
र र र र र र जाथारसै। दे।